हेऔ खोनादोंना?
बारा मोजाङै खोना फैयाखै। हेलौ हालौ।
खोना बायना?
औ खोनाबाय दे।
आङो नोंथांजों फंनैसो टपिक लानानै फनहरनाय जादोंमोन आरो।
औ।
फरायनायनि सोमोन्दै इडुकेसन लाइ फरायनायनि सोमोन्दै? बि राइलायनो सानदों रायलाय जोगोन्ना?
औ राय्लाय जागोन दे।
दा नोंथांमोननि इजाय जादोबा फरायनाय बेलायाव
औ।
नोंथांमोननि गामिफोराव बा ओनसोलाव माबायदि जौगानायखौ मोनदों नोंथाङा आगोलनिख्रुइ?
ओ फरायनायनि बेलायाव बिदि नायोब्लाथ' जोंनि ओ गामियाव ओ खौ आं बुंख्रोनसै आरो। गामि आरो ओनसोल बिदिनो‌। गोदोनि समावथ' ओ‌ फार्स्टआव एसे - मोजाङानो मोन आरोना गोदोनि आबै आबौनि समाव थ जोंना बिदि फरायनाय मानाय बिदि बिदि बांद्राय गैखाथारामोन नालाय। ओ बिनिफ्राय‌ ओ गेजेर ससेयाव बिदिनो फरायनाय मानायफ्रा एसे मोजां बिदि जाबोबाय आरो बिदि जाबोखांनायनि उनाव आरोबाव गेजेर ससेयाव माने गोबां गोग्लैसोनाय बिदि जालांफिनदोंमोन आरो माने फरायनायाव रावबो गोसो होआ बा बिमा बिफायाबो थिना बेफोरबायदि फरायनायाव गोबां गोग्लैसोदोंमोन। सोनाय बिदि जालांफिनबायमोन आं उन्दै उन्दै गथ‌' फ्रानो बिदि बिदि जानला मानला गिदिं थंनाय निसा लानाय। थानाय बेफोरबायदि गोबां जादोंमोन आरो बिनिफ्राय दायो। नाथाय दायो नुफिनबाय आरो गोबां फरायसा फरायसाफ्रानो गथ'फ्रानो बा गथ'फोरा बिदि फरायनायनि बिथिङाव गोबां गोसो होफिननाय बिदिखौ नुनो मोननाय जाफिनबाय आरो दायो। गोबां मोजां मोजां पारसेन्टफोर लानानैबो पास खालामनाय आरो कलेज इउनिभारसिटिआनो जा जेरावबो माने सौहैनो हानाय बिदिखौ दायो नुनो मोनबाय आरो नाथायबा बै गेजेर ससे बेयाव जोंनि जायगायाव गुबुन जायगानि खौ माने कलेज उनिबासिथि फरेन थांदों बिदि खोनायोब्लाबो माने जोंनि गैलामोन आरो माने बिराद गोग्लैसोनाय बिदि जालांफिनबायमोन आरो। ओ नाथाय दानि उन्दै उन्दै बिदि लाइमोनफोरा माने फरायनायाव गोबां गोसो होफिननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो। आङो नोंथांमोननि जायगायावहाय मा फरायनायनि बिथिङाव बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि माबा आगोलनि समखौ बुं थांङोल्बा आगोलनि समावथ' जोंनि आबै आबौमोना दा जोंनि बिसनि गथ'फोरखौ जे सोलोंथाइखौ बारा एसे बारा खाबजानाय लायामोन खायफाया खाइफा न'खरा आरो बांसिनानो गोरिब गोजामोन नालाय आरो स्कुलफोराबो गोजान गोजानमोन। आरो लामाफोराबो गाज्रिमोन। आरो बेदिनो दैमाफोर दैमा गिदिर गिदिर दंमोन दं आंबो गैयामोन।
औ।
बेफोर बेफोरखौ नायनो थाङोबा होन बिमा बिफायाबो फरायनायनि बेलायाव बारा एसे गोसो होआमोन। ओ नआवनो था गामियावनो माव खामानि माव बांसिन हिनजावसा गथ'फोरखौ बिदिनो नआवनो थानानै खामानि मावनाय दांनाय बेफोरखौ सोलोङोमोन आरो फरायनायनि अनगायै। औ। दा बेबायदिनो समा थाङै थाङै थाङै जुगा सोलायलनानै एसे एनै बुजिनाय हाब्बाय नालाय एसे एनै दावगानायखौ नुबाय गुबुन हारिफोरखौबो
औ।
बिदिनो सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि बर' बिमा बिफाफोराबो एसे गावनि गथखौ जोथोन लाग्रा खालामबाय आरो।
औ औ
बेफोरबायदि जादों ओ दाथ' थाङै थाङै दा मोजां नाय आगोलनिस्राय मोजांसिनसो जालांबाय हानाय रखमखौ आं नुनो मोनदों बा खोनादोंबो। बायदिसिना आनजादफोरावबो मोजां उथ्रिसारनो हादों। मोजां नाम्बार लानानै गोजौ थाखोसिम सहैनो हादों इउनिभारसिटि बिफोरावबो सहैनो हादों। गुबुन गुबुन जायगायाव फरायहैनो हादों।
औ।
आरो बिदिनो फरायनायनि खायफाया ओ गावनि आथिङावबो गसंनो हादों।
औ।
बेफोरखौ नुनानै एसे जोंनिथिंहाय एसे फरायनायनि बेलायाव एसे मोजां जाबोदों आरो।
ओ औ जोंनियाव बो बिदिनो नाथाय बा जोंनिथिंजाय मा जायो मा जादों आङो बिदि नुदों आरो ओ जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो माने आङो हिनजावसाफोरखौसो फरायनायाव बांसिन जौगानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो ओ हौवासाफोर खौ एसे खम माने फरायो फरायनो उन्दैनिफ्राय फरायै फरायै फरायसिगोन बिनिफ्राय उनाव गेजेर ससेयावनो माने गारसिगोन बा मा ओ बबेयावबा खामानि मावनो बा माबा बिदिसो थांलाबायनाय बिदि गोबां नुलाबायो आरो ओमफ्राय ओ फरायनायखौ मोजाङै फराय फुंजोबि बेफोरबायदि ओ जोंनि बिदि जायगानिफ्राय इउनिभारसिटियावनो होन इउनिभारसिटिफोराव बांसिन फरायनो थाङो होननानै बुंला माने हिनजावसाफ्रो बांसिन थाङो आरो ओमफ्राय हौवासाफ्रा माने बांद्राय माने डिग्रि फोरनिफ्रायनो गारबाय बा सोरबा सेकेण्ड इयारफोरखौनो फास खालामनो हाला बिदि मेट्रिक पास जानानैल थाबाय बेफोरबायदि गोबां हौवासा गथफोर दं आरो माने। फरायनायनि बिथिङाव बिसोर माने बांद्राय गोसो होयि बेफोरबायदिखौ नुदों आरो ओ हिन्जावसाफोरखौसो माने फरायनायाव बांसिन गोसो होनाय बेफोरबायदिखौ ओ माने आङो जोंनि बे जायगायाव आरो नायनायाव माने आं बिदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
औ औ। दङ दङ बिदिनो जायगा लानानै जायगा दङ। ओ जोंनिखैजाय बिदिबो दङ माने बेफोरो ओ बिमा बिफाखौबो दाय होनो हाजोबा। मानोना ओ फरायनाया गावनि लोगोआवसो बाथ्रा गावसोर गोसो होना फरायनांगोन गावसो नाजानांगोन।
औ।
ओ बिमा बि बिफाखौ उनाव दाय होबा जाया मानोना बिमा बिफायाथ दानिया जोंनिया बांसिन नखरानो खामानि मावनो थाङो नङा होमबा फुंआवनो ओंखारलाङो खामानि मावाबानो सोलिया। दा गथखौसो नायगोन ना गावनि खामानियावसो थांगोन। बिदि जायो आरो दा बिदिनो फरायनायनि बे बेलायाव गावसो गाव निजि गोसो जानांगोन। निजि जानांदों फरायसानि लोगोआव सोर बायदिया बेखौ
औ। आंनिब्लाबो आंनि साननायाबो बिदिनो आरो औ माने सासे गथखौ मोजां खालामबा बिमा बिफाया दायथ गैया नङा जेनेबा दङ आरो। ओ नाथाय बे दायतखौ बिमा बिफाया माने बे गथआ उन्दै समावलसो बियो फोरोंनो हागोन जेनेबा मोजां फरायानोना दिथा होनाय बेखौ माने ओन्दै सम सिमलसो हायो नाथाय देरनाय लोगो लोगो बै गथआथ ओ मोजां गाज्रि गासिखौबो मिथिनाय जा खाजोबो हिसाबै माने बिमा बिफाया बुंब्ला बो खोथाखौ लाया ओ गाव जेरै गोसो एरैनो मावलाबायो जुदि गथआनो गोसो गैथाराबा बिमा बिफायाबो माने ओ जरब जस्ति खालामनानै बिदि खामानिफोराव थुसोमनानै मावहोनो हाया खाय से गथफ्राथ ओरैबायदि अक्रा। थायो माने ओ थिनब्लाबो मावा बेफोर बायदि गोबां दङ आरो बेनिखायनो ओ जाय फरायग्रा बेबो माने गोसो जानांगोन आरो फरायनो थाखाय नङाब्लाथ ओ गुबुनाल थिनबाय थायोब्ला फरायग्रायानो गोसो गैयाब्ला बि थ जानाय नङा नालाय। बेनिखायनो फरायग्रा फ्राबो गोसो जानांगौ होननानै सानो आरो आङो।
औ औ औ। बे गावनि लोगो
अब्लाबो माने गो दोनि रुजुनाय गोदोनि आरो दानिखौ रुजुयोब्ला फरायनायनि बिथिङाव ओ गुबुन हारिजों समान समानै जोंनियाबो माने थांफागासिनो दङ बिदिखौ नुनो मोन
औ दं औ औ नुनो मोनो जों बिदि नुदों। आरो जों जोंनि बर' रावजोंबो जोंनि गोजौ थाखोसिम आनजादफोरावबो बर' हांखोजोंनो लिरनो हानाय बा कुइसन। पेपारफोरावबो माने इदि जाबाय नालाय।
औ।
आगोलथ' गुबुन राव बा इंराजिफोरजोंसो फैयोमोन।
औ।
दानिया जोंनि बर' रावजोंनो कुइसनफोरा फैनाय जाबाय।
औ।
बेनिखायनो दानिया एसे आगोलनिसाय फरायनायाव एसे एनै मोनदों आरो दानि जेनेरेसन
औ।
आगोलनियाथ' आगोलनिया थांबाय बिदिनो दु दाबलायै।
औ।
दानिया एसे मोजां थिंकि फैबाय थादों आरो
औ माने बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर आनजादफोर ए पि सि इउ पि सि इउ पिसियानो होन बा गुबुन गुबुन आनजादफोरानो होन थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड बिदिफ्रावबो माने आथिखालाव बरफ्राबो माने गोबां ओ जायगा मोनसै। एबा पास खालाम नाय बिदिफोरखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो। नङब्लाथ' ओ ए पि सि इउ पि सि फोराबो जोंहा आथिखालावबो दङब्लाबो माने आसि बिजौआव साननो हानाय होननानै बुंनांगोन आरो एसे खमानो। नाथाय नाजाबावनांगौ गोबां दङ आरो औ।
दङ दङ दङ। गोबां बेखोथ' निजिनि सायावसो बे फरायसानि सायावसो जायो। निजि गोसो होबालाय मोजां आरो निजि गोसोआ थ इखौ मालाया गियानखौ सुफुंना होनो हायाना निजेनि सायावसो लोगो। आरो बेबायदिनो बे ओ जायजों थाफायो जायजों लोगो जायो बैसोरबो एसे मोजां जानांगौ। जेनबा गाज्रि लोगोजों थांब्लाथ' बे गाज्रिखौनो हुदाखो लाहैखायो।
फरायनाय समावहाय लोगोखौबो सायखनानै लानो रोंनांगौ आरो।
औ औ सायखनाय लानो नांगौ अ नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि जायगानि मोजां गाज्रि एसे मिथिनाय जाबाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै दा उनफोराव हरलायनोसै दे दे